हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना? नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आं दायो ओरैनो दंथयो।
फ्रि दा ना?
औ फ्रि
अब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो सावराय जागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
होनबा नारजि अमा बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै ना
औ
उम ओ नारजि अमा होनना बुङो दाथ' जोंनि बरनि मोनसे एकदम मुंदांखा ओंख्रि नङा होनबा? गोदोनिफ्रायनो जों बर बाहायबोनाय बा जाबोनाय मोनसे ओंख्रि दा ना जि अमा ओंख्रिखौ नोंथाङा माबोरै सङो फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा।
औ नारजि अमा होनोबाथ ओ नारजि अमायाथ जोंनि बरनि थाखाय मोनसे एंगार हायि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां
औ
औ जोङो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय ओं जोंनो गिबियावनो नारजिखौ नांग्रोगोन ओ‌ जोङो नारजिखौ गिबियावनो नारजियाथ मोनसे गोरान बिलाइसो नङा होमबा
औ
औ बिनि नारजिनि गोथां बिलाइखौ जोङो फाथो होननानै मोनथिनाय जायो आरो ओ फाथोआनोखा जोंङो गिबियावनो जोङो फाथोखौ ओङो खानानै नानै बेखौहाय सान्दुंङाव ओ सानब्रै एबा सानबा ओ माने फाथोआ गोरान जाजासिम बेखौ फोराननानै दोननाय जायो
औ
औ बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बोसोरसे एबा माने गोबाव समनि थाखाय जोङो जानो थाखाय जों बस्था एबा मनायावहाय मोजाङै दोननाय जायो आरो
औ
बिनि उनाव जोङो जेब्ला नारजिखौ जानो गोसो जायो अब्लानो जोङो बेनिफ्राय जानो हायो नारजि ओ संनो नारजिखौ जोङो संनो थाखाय जों गिबियावनो नारजि खौहाय दैयाव सोमना दोननांगोन ओ दैयाव सोमना दोननानै से घट थायबा नै घनतासो सोमना दोननांगोन आरो खायसे सोमाब्लाबो ओरैनो नारजिखौ दैआव रु गारनाय जायो आरो मानो होनबा ना जियाथ गोखा नङा होमबा बेनिखायनो माने नारजिनि गोखाखौ खमायहोनो एबा खारहोनो थाखाय जों ओ खायफाया दैयाव गोबाव सोमना दोनो आरो खायफाया बिनि ओ रसखौ रुगारनानै गारो आरो
औ उम
दजों जायो नङा होमबा
औ
औ नारजिखौ जोङो नारजिखौ सङोब्ला जोङो गिबियावनो ओ नारजिखौहाय खारैजों एवथुमनानै लानांगोन बिनि उनावहाय जोङो गुबुन फारसेथिंहाय अमा बेदरखौ बा अमा मेजिमखौ एवनानै लाग्रोगोन ओ जेब्ला ओ अमा बेदरा एवनाय एवनाया रेडि जायो ओ अब्ला बै फारसेथिंहाय ओम नारजिया खारैजों एवथुमनाया जेब्ला ओ गोदौवो अब्ला जोङो सागंजोंहाय सा ओ नारजि संनायखौ जोङो साग्लिनाय जायो जाहाथे नारजि ओंख्रिया ओ लाव लाव एबा गुन्दै जायो अब्ला जायोब्ला जोङो एवखानानै लानाय अमा बे बेदरखौ होयो ओ लोगोसे खारैबो होनाय जायो आरो खोनादों ना नोंथाङा
नोंथां बुं
औ खारै गैयाबाथ जोंहा नारजि जि ओंख्रि संनाया जायानो
औ नंगौ दा
बेखायनो जोङो खारै संनो थाखाय नारजिखौ नांथारगौ आरो ओ लोगोसे जोङो ओ नार्जिखौहाय जोंनियावहाय ओ बिदि अमा बेदरजों खारै जायाब्लाबो जोङो नार्जिखौहाय गुबुन आलुफोरजोंहायबो जोङो ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ नार्जिखौ जोङो दसे सोमनानै ओ बानलु फियास हायजें बायदिसिना हानानै जोङो ओ ओरैनो साथनि बायदि जानायखौबो नुनो मोनो आरो औ लोगोसे जोङो नारजिखौहाय जोंङो ओ बहाबा फोर जेनेबा ओ सारादुफोर जायोब्ला जेब्ला
औ।
नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम नामा मोजां खोनायाखै। नेटनि प्रब्लेम जादों नामा। थाथ थुथ खोनाफैदों। ओं दा खोनाफिनबाय।
ओं दा खोनाफिनबाय
अ अब्ला नोंथांमोननि जायगायावहाय माबायदि सङो नारजिखौहाय आरो मा मा हाबायाव बाहायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
दा ना जि अमा होन्ना बुङोबा जों बर' नि गोदोनिफ्रायनो मोनसे मिथिजानाय ओंख्रि नङा होमा। ओ नारजि अमा अमाखौथ जों गोदोनि समाव जों ट्राइबेल हिसाबै जों बर'आ बांसिन बाहाय बोनाय आरो।
औ।
दानि दिनावथ गोबां हारिफ्राबो जासै हारसा फोरायो जासै नङा होमबा दा जोंनि आं आंनि संनाय स्टाइलखौ आं खोन्थानि ओ आं माबायदि स्टाइलाव नारजि आंबो रोंगौ नालाय संनो।
औ।
आंनि स्टाइलाव आं मोननै रोखोमनि सङो नारजि अमाखौ गिबियावनो मोनसेखौ फार्स्टखौ खोन्थाग्रोनोसै नारजि अमा होनना बुंङोब्ला आं नारजिखौ गिबियावनो मोजां सुनानै लाबाय सुनानै लानानै सुनायनि उनाव ओ बिदिनो रुनानै लाग्रोबाय ओ खार दै एसे होनानै आं रु ग्रोयो आरो। ओ रुनानै एसे गोदौहानै गोदौ होबाय गोदौहोनानै बेखौ बोखांबाय बोखांनानै फिन आरो खारैखौ ओरैनोथ फार्स्ट जेब्ला रुयो बे समाव खारदैखौ नांजासे नङा ओरैनो एसेल होयो। आरो गोखाखौ खमायनो थाखाय एसे खमायनो थाखाय आरो दा बेखौ बोखांनानै आरो गुबुन मोनसे दोआव ओ सं ओ संबाय। ओ जे एबाराव बे नेक्सट नैथि खेबाव खारैफोरखौ नां-नांनाय होबाय संख्रि होबाय मोजां गोदौ। होनानै गोदौवो ना मा होनो। सागं साबाय गेब्ले। होबाय दसे गोदौ होबाय बिनि। बिनि उनाव ओ मोन से साराय बा दोआव अमा बेदरखौ मोजां एवनानै लाबाय मसला मसलि। दै होबाय होनानै। आं आरो। आं अमा बेदरावबो एसे खारै होयो आरो बे। आंनि स्टाइलै संनाय आं अमाजों खारै एसे होयो होननानै। आराम। एसे मोजां एवफ्रामबाय एवनानै मा होनो दै एवफ्रामनाया जाखांनायनि उनाव दै एसे होबाय होनानै आराम एसे गोदौ होबाय गोदौ होनानै मोनहांसिम आरो जेनेबा। मोनहांसिम। आराम मोनांसिम एवनानै। दा बे नारजिखौ मोजां सागं सानानै गेब्लेहोखाबाय नालाय। बेयाव अमा बेदर। एवनाय दैआव होसनबाय आरो होसननानै। दसे गोबाव। थामजि बा ब्रैजि मिनिटसो गोदौ होबाय आराम गोदौ होनानै बेबायदि मोनसे। स्टेलियै सङो आरो नेक्स्ट मोनसे स्टेलि संबावो आङो मा। अमा बेदर। बे खौ मोजां एवबाय एवनानै मस्ला मस्लिफोर होनानै एवबाय खारदैजों होनानै एसे एवबाय। ओ मोजांनो। एवनानै मोजां एवफ्रामनानै दैजों। गोदौ होबाय आरो ग्लाब ग्लाब गोदौ होबाय दा गोदौहोनानै नारजिखौ दा मा अबेबा साराय बा अबेबा ओंखाम संनाय दाखिनिफ्राव गुदुं खालामनानै।
औ।
सारायफोराव गुदुं खालामनानै मा दोखो दोखो सिफ्लेनानै लाबाय। सिफ्लेनानै मा। होसनबाय आरो। माइ दर ओ। खौ गोदौहोखाबाय नालाय। ओ होस। ओमफाय होसनबाय होसननानै आरो दुन्दियाफोर आरो गंगार दुन्दिया थाबाथ मोजांसिन जायो। होमबा आरो सा नार्जि अमायावथ बांद्राय मस्लाफोरबो बाहाया नालाय नर्मेलैनो गोथाव ओ आंनि थाखाय माने बे आं बे मोननै स्टाइलखौ सङो आरो आरो आंनि थाखाय फेभ्रेट ओंख्रि होनना बुङोब्ला नारजि अमा। दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव मा मा मा स्टाइल माबायदि सङो मा ना बे नों दहाय बुंनाय बायदिल ना आरो बेलेग रोखोमैबो संबावो एसे
ओ आंथ दहाय बुंलांदों जे ओ नारजि अमाजों सङो ओ बिनिफ्रायहाय आलुफोरजोंबो आलुजों संनाया जोंना ओ नोंथाङा जे जे बुं नारजिखौहाय साराय एबा बहाबा दाखिनि गुदुंआवहाय ओ माने एवफ्रामनानै माने नारजि बिलाइखौ गुदुं खालामनानै सिफ्लेनाय जायो गुन्दै बायदि ओ फारसेथिंहाय जोङो आलुख खौहाय ओ थावावहाय एवफ्रामनानैहाय ओ जायखिनि नांगौ बानलु संग्रि होनानै थावाव एव फ्रामनानै जेब्ला दै होयो अब्ला दै होनानै दैया गोदौब्लाथ आलुआ रुयो नङा होमबा
औ
खौहाय जोङो ओ गारबा एबा खोस्लिजोंहाय नाग्लिजोबखांनायनि उनावहाय जेब्ला गोदौबाय थायो आलुवा मिस मिस जायो अब्ला जोङो बे ओ सिफ्लेनानै लानाय नार्जि गुन्दैखौ होनाय जायो आरो
औ
औ बेफोरबायदिनो जायो। औ नोंथा जे बुंदों ओ नोंथांमोनथिंजायबो ओ नारजिखौ खारैजों सङो होननानै अब्ला नोंथांमोनहा ओ खारै खौ बबेनिफ्राय ओ मोनो एबा खारैखौ मा मानिफ्राय मोननाय जायो?
ओ खारै होनना बुङोबाथ जों ओ गोदो जों ओन्दै समफ्रावथ नुबोदोंमोन ओ सबाय साबा आरो सिबिं साबा ओमफ्राय आरो थालिर बे थालिर दंफांखौ दानफ्लेनानै फोराननानै सावनाय बिनिफाय आरो दानि दिनाव थ ओ खेथि मावनायफ्राबो गोबां खमायबाय नालाय ओरै सबाय आरो सिबिं फोरनि खारदैखौथ फ्राय मोनजाला आरो आबाद मावनायफ्राबो खम जासै नालाय सबाइ आरो बेफोरखौ दा सिगां जों खोनायोमोन आरो गोदो बुङोमोन जोंनि बिमाफ बिफाफ्रा बुङोमोन स सबाइनि खारैया साबसिन होननानै खोनायोमोन आरो दाथ फ्राय बाहायसै थालिर थालिरनि खारदै बाहायसै आरो थालिरनि खारदैयाबो लासै लासै खमायलांनो हमबाय दा मा होनो सदा सदासो फैबाय आरो माने फैयो बेनि दा बे समाव मा फ्राय सदाखौसो बाहायसै आरो
औ
दाथ
औ आं नुनायावहाय
औ
आंनि नुनायावहाय आरो मिथिनायाव जे ओ जोंनि थालिरनि खारैनि बायदि जे
ओ दा नोंथांनि ओनसोलाव होमबा बांसिन फ्राय थालिरनि खारदैखौनो बाहायो नङा ओमबा?
खोद
नोंथांनि ओनसोलाव दायो फ्राय खार थालिरनि खारदैखौनो बाहायो। दा होनबा नोंथांजो आं नोंथांजों गोब गोबां नारजि अमानि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय दा जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ औ दे नोंथां बिदिब्ला औ दे।